ओ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों
ओ दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा।
आङो दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां
ओ नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो सोलाबगोन नामा।
औ हा सोलाबगोन दे नोंथां
ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायना होदो
औ आंथ' फार्स्टआवनो नारजिजों अमाखौसो बांसिन गोथाव मोनो नोंथां
औ बर'नि ओंख्रिखौ बिखौलाय बोरै बोरैथो सङो।
अ बेखौथ' फार्स्टआवनो आङो आरामसे सुनानै साफा सुनानै बेखौ सोमना दोनो आरोना बासिनानै ओमफ्राय। सोमना दोननानै एसे गोबाव सोमो आरोना जेनेबा बिनि मैलाफ्रा लेथ्राफ्रा सिङावहाय गोदि जनानै थाहैनाय बायदि।
औ नारजिखौ आरो ना
औ औ नारजिखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ आरामसे सुखांनानै दै साफा। दै मोजांजों आराम साफा खेबसे सुबावनानै
ओ।
खांना दोनो आरो बोखांनानै ओमफ्राय बेखौ आङो दैजों खारैजों एसे आराम रुदबनानै। दैखौ गारगोर गारगारो आरो नोंथां
औ
माने एसे गोखाद्रायबो थायोना अबा अबा गोखा गोखाबो ओंखायनो एसे गारगार हरो आरो एसे गोखाफ्रा खारनानै एसे गोथाव जानाय बायदि
औ
ओमफ्राय बेखौ आङो खारै होबावनानै आरो आरामसे दोखो-दोखो रुनानै लायो।
गेब्लेजासे औ ओमफायो
खारैजोंल' संजायो आरो ना
औ सोरबा बेनो बेलेग बेलेग थायो आरो सोरबाथ' कुकारावबो आरामसे बेखौ कुकारजोंबो सिटि मारिनानै आरामसे गेब्लेहोनो हायो।
औ
आं थिनस' आं बिदि खालामा आरो नोंथां। आंना अरावनो आरामसे सङो आरो ना बनजोंनो
हरनिया गोथावसिन जायो होन आरो औ
औ अरनिया गोथावसिन जायो होननानै बेखायथ' आंबो अदाबावनो अरावनो संबाय थायो आरो। उम ओमफ्राय बेखौ आङो खांना दोनबाय आरोना आरामसे बेखौ दोखो दोखो खारैजों रुना लानानै गेब्लेहैजोब्बाय नालाय
औ
बेनि उनाव आङो अमा मेजेमखौहाय थावजों आरामसे संख्रि बानलु पियास बायदिसिना होननानै आं बेखौ आरामसे एवना लाबाय आरो एव- थ्रुमना लाबाय आरो नोंथां
औ
एवथ्रोमखांनायनि उनाव आं बेखौहाय बै नारजि रुनानै लादोंमोन ना
औ
बेयाव आङो बेखौ होसननानै होबाय आरो नोंथां
औ
आं औ होसनखांनायनि उनाव आं बेखौ आरामसे दैया एसे खम जादोंबा आं दै एसे होदेरबावो आरो बेवहाय
औ
औ एसे गोबाव आरामसेै दोखो दोखो दोखो गोथाव सुवाद जानायनि आरो नोंथां
गोबाव-गोबाव गोदौ होबाय आरो आं बेखौ संख्रि गासिबो होखाजोब्बाय नालाय। एसे गोबाव संबाय थाबाय संबाय थाबाय संबाय थाबाय बेबो संबाय
उम
संखांनायनि उनाव आं बेखौ संख्रि साखिना नायबाय आरो
औ
औ संख्रि साखिनानै नायनानै एखौ खांना दोनबाय आरो आङो बेखिनियानो आरो नोंथां इसेबां गोराबो नङा
संनो रोङाबा गोराबो नङा आरो नोंथा
नोंथाङा जे नारजि ओंख्रियाव खारै होयो होनदों हो
औ औ
बे खारैखौलायाव अफ बोरै बोरै दिरुनो आं बेखौसो एसे सोंनो लुबैदोंमोन आरो मिन्थिनो लुबैदोंमोन।
अ बेखौना
उम
खायसेयाथ' बेखौ थालिरनि औ खारैयाबो अनेक रोखोमनि बानायनो हायो आरो नोंथां
औ
खायसे-खायसेया थालिरखौ थालिरनि बिफांखौ दानफायनानै माने हास'नानै थुख्रा थुख्रा हास'नानै बेखौ फिसा फिसा फिसा जिरनानै फोरानग्रोयो आरो सान्दुंङावहाय
थालिर माने जायखिाया थालिरानो जायोना? नङा जायखिजाया थालिरानो जायोना ओरैनो बेल थालिर?
आंथ' खोनानायाव बांसिनानो थालिर आथियानिखौसो बांसिन बानायनाय खोनायो आरो।
औ।
बबे थालिर गिदिर - गिदिर थुमफा - थुमफा थायोना बिनि बिफांखौ आरो।
औ।
ओमफ्राय बेनिया मो माबाय औ। बेनि मादायाबो जायो आरो नोंथां।
ओ।
मादायाबो खारै बानाय जायो बिनिया ओमफ्राय
ओ।
खायसेयाथ' बै माबाफोरखौ बानायबावोसो नोंथां।
औ।
सबायनि खारै आरोना बे सबाय फिफां माबानाय जेब्ला सबायखौ जों फोयोना
औ।
होनानै जोङो बिनि फिथाइखौ माराफोर होनानै बोखांखांजोबनानै बिनि जिगाबखौ आरोना फिफां जिगाबखौहाय
औ।
फोराननानै बेखौबो सावनानै बानायो आरो खायसेफ्रा।
सबाइ बिगुरखौ आरो।
औ सबाइनि जेनेबा सबाइनि फिफांखौ आरोना।
औ-औ।
औ। नोंथाङालाय मा-मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां।
आंबो बिदिनो सबायजों दाउ अनला - अनला मेवाइ बेखौ मोजां मोनो आरो।
बाव माथो नोंथांनाबो बिराद गोथावनो बर'नि ओंख्रि।
औ बर'नि ओंख्रि नालाय
स' साम' सबायजों साम'खौबो मोजां मोनो।
हेलौ।
खोनादोंना खोनायाखै।
ओम हेलौ।
औ खोनादों।
मा जानायमोन नोंथाङालाय?
टावारानो बारा नाङाखै। मा - मा होन्दोंमोन नोंथाङा।
नोंथाङा।
हेल'।
ओं हेल' नोंथां। नोंथाङा मा - मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो होनदोंमोनलाय? अ नोंथाङा सबाय ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनदों होनदों नामा?
औ सबायजों दाउजों ओमफ्राय बिदिनो सबायजों साम'
औ गोथावथ नोंथां। औ नोंथाङा औ नोंथाङा बेखिनि ओंख्रिखौ माबोरै माबारै सङो एसे फोरमायनानै होदो। उ
ओरैनोथ' सबाय जों साम'खौ खोनथाग्रोनोसै आं। फार्स्टआवनो सबायखौ एसे एवख्रोमग्रोनानै लायो आरो। गथा गथा नालाय ओमफ्राय एखौ हुख्रेमो। फेननानै एसे जावस्रोनो गुन्दैखौ एसे जावस्रोनानै उवालावै एसे देबावो आरो बिगुर गुनायनि।
औ।
ओमफ्राय बेखौ दसे दैयाव सोमनानै दोनो। सोमखांनानै
औ।
बिदिनो साम'खौबो फार्स्टआवनो साम'आथ' बिराद लेथ्राथार जायो नालाय फार्स्टआव।
औ।
फार्स्टआवनो साफा खालामग्रोयो आरो साम'खौबो बिदिनो मोखां थायोना साम'नि मोखां। साम'आबो मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो आरो बिदिनो साम' दाहाना होनानो साम' गोलाव। साम'लादाय साम' गोलावखौबो बांसिन जानाय जायो आरो सबाइजों।
औ।
बि मोखांखौ गार औ मोखांखौ गारनानै ओमफ्राय गोलाव गोलावद्राय नालाय। खिथौखौ दानस नांगौ आरो नङाबा साम'आ सोबबाबो फैया आरो दानस'आबा।
उम्म।
मोखांखौ गारनानै खिथौ दानस थ'नानै बिदिनो दैयाव दसे सोमहाबनानै बिराद हुनांगौ आरो गोजों जाजासे मैला बिराद सिथाबनानै थायो नालाय।
औ।
बिदिनो सोरबा मनायाव सोरबा बाल्थिङाव खेरखायाव बिदि हुयो आरो जायजों साबसिननो बिजों होयो ना गावबा गाव गावबा गाव। बेखौबो हुखांनानै दसे दैयाव सोमहाबनानै दोनबावो मैलाया गना थानाय बायदि
उम्म
ओमफ्राय साम'खौ सबायखौ आरो सबायखौ फास्टआव आराम सुगोरनानै माबानानै रुगोरो आरो खारै होनानै।
औ।
खारै होनानै रुनानै रुइबाथाय सागंजों सायो। बिदिनो सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें जिरा एसे होनांगौ आरो होमबाना मोजांसि मोनजायो आरो।
औ।
औ ओरैनो रुग्रोनायाथ' होबाय जेनेबा साम'खौ एवस्रोमनोसै थाव होनानै।
औ औ।
होनायावनो साम'नो होयो आरो। बे बानलु सुंख्रि माबा माबि देनायखौ ओमफाय बै सबाय जों खारैजों रुइनानै आराम गेब्लेबाथाय बेखौ साम'आव होसनसिगोन आरो। आरो
औ
खारैया मोजां नांनाय जानांगौ होमबासो मोजां मोनजायो। खारै नाङाबा बारा गोथाव मोनजाया आरो। बिदिनो खारैखौ एसे मोजां जखानि होननानै संख्रिफोरखौ साखिनानै बिदिजों मोनबाथाय खांनानै जायो आरो।
औ। नोंथांमोना बानलुखौ एसे ज्रोम जायोना ना एसे खम जायो।
जानायाथ' एसे जखानियानो जायो। बांद्रायबो रो-हो-ओंख्रि लायै ओंख्रि आरो बिदि ओंख्रियाव बारा गोसा जाया बेदरफोरबालाय गोसा जायो। दोनथ' जासिगोनदां नोंथां माथो समाबो जाबाय।
अ दे बिदिब्ला होमबा दोनथ'नोसै। औ दे